हेल'
हेल'
औ खुलुमबाय नोंथां
हेल'
हेलौ।
खुलुमबाय नोंथां। हेलौ खोनाबायना?
औ खोनाबाय नोंथां।
खोनाबाय।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दालाय?
दाथ' आं बेलासिनि ओरैनो जिरायगलांनानैसो दङ नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रि ना दा?
फ्रियाथ' फ्रि मोनो औ दे बुंनाय नोंथां।
दा नोंथांजों
औ‌।
औ नेटवार्क गाज्रि नामा नोंथां
नेदा नांहां नांहां जादों। खोनाहैयाखै नामा नोङो?
औ एसे थाबथा थुबथाब फैदों नालाय आवासआ।
औ नेटआ एसे प्रब्लेम जादों।
औ दा नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै फनखौ हरनाय जादों आरोना नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा आंनो?
जागोन दे नोंथां। मामोन दे आयदायानो नामा?
सानदों सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो आरोना सोलोंथाइखौ जोंनो मानो नांगौ
औ।
बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
खालि दानि जुगाव आथिखालाव बिराद गोनांथारानो जाहैबाय। सोलोंथाइ नङाब्लानो माने जे खौ नांगौ गावनि एम इन लाइफ जेनेबा लाइफआव मा जानो लुगैदों बेखौ नोङो मोननाय। नङा जोङो जुदि सोलोंथाइ लायोबासो गावनि थांखिसिम सहैनो हागोन। आरो साक्सेस खालामनो हागोन।
औ जौगासारनो हा
जौगासारनो हागोन औ लाइफआवहाय। आरो गाव थांनानै थानो था खाय मोनसे राहा मोनगोन आरो
औ औ।
औ आरो सोलोंथाइ गैयाबा आथिखालि-आथिखालाव बिराद माने बिराद प्रब्लेम क्रियेट खालामनांगौ जायो खस्थ' जायो।
खस्थ' भुगिनांगौ जायो आरोना जोङो सोलोंथाइ गैयाबा। औ दा
दानि जुगावहाय माबा मोनसे बायनोबाबो फरायग्रोनानैसो
रां आरजिनानै
रां आरजिनांगौ। जेनेबा माबाफोर बायनानै जानोबाबो नायगोरनानै मानानै गाव गावनो जेन'बा साफस मुलिफोर मुलिखौथ' नोङो एखमबा समाव जों माने गेरेन्थि होनो हाय ना डक्टर फोरफोरखौबो। जेनेबा गाव गावबो मोन से रोंनानै थाबा मोनसे मोजां जायो आरो। गाव गावनो फरायनानै जानो हाबाय जेनेबा मुलिफ्राबो गोबां रोखोमनि थायोना बे खौ नोङो नांगौ टाइमावहाय गाव गावबो जानो हाबाय नायनानै। दा बिनि थाखायनो
औ आरो सोलोंथाइ औ सोलोंथाइखौ खौ जेनेबा जोंनि ससाइटिखौ जौगाहोनो थाखा‌ खायबो बहुद नांगौ जायोना जेनेब्ला बुंनो थाङोब्ला माखासे से बिदिन्थि लानोसै आं जेरै गथ' उन्दै समावनो हाबा होनाय बा मोजां लामाफोरनि था खाय आरो मोजां हस्पिटेल
औ
बेफोरनि थाखाय आरो सोलोंथाइ
सोलोंथाइखौ नांगौ जायो।
औ आरो बुंनो थाङोबा जोंनि जिउनि देहानि थाखाय
औ
औ जेनेब्ला भेक्सिनफोरखौ नायनो थाखाय निउट्रिसन बेवहाय बेसेबां निउट्रिसन दङ आरो। लोमजानाय साजानायनिफ्राय एसेबाबो रैखा मोननो थाखाय जेनेबा जों एसे बेनिफ्रायबा गियान लानानै बेफोरखौ जानांगौ जायोब्ला जोङो लोमजा गायो। बा गगा मोननाया हामो होननानै मोनथिनो मोनोना सोलों माने आं सोलोंथाइ माने जों अबेबा बुस्थु रोङैखौ सोलोंनानै
औ नोंथां
आरोबाव नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनो सानदों नामा? मोनथिबावो जेनेबा
मिथिनायाथ' बेनोसै आथिखालावहाय गैया जेनेबा सोलोंथाइ गैयाबानो जेबो राहा गैया होननाय बायदि।
औ जिउ खुंलांनायाव मानि बुहुत खस्थ'। जायोना सोलोंथाइ गैयाब्ला ।औ आरो सोलोंथाइ गोनां सासे सुबुङासो मान मोनो। ससाइटियाव मान मोनो औ समाजाव
औ
आरो जों माखासे जेंनाफोर बेखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों सुस्रांनो हायो।
ओम आथिखालावहाय जेन'बा उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइ लायोबासो देरनानै आखल गियान फोराबो मोनसे साबस्रांनाय समाजावहाय मोनसे मोजां खामानि लाबोयो आरो।
औ
इडुकेटेट नङाबा मानसिफ्रा माने एसेबाबो माने बाथ्राफोरखौ बुजिजोबा एसे साननाय हनायफ्रा माने खम जायो माने आनइडुकेटेडफ्रा आरोखि बेबायदि जायो दा बिनि थाखायनो जोङो। सोलोंथाइखौ मेन खालामनांगौ जायो। दाबो अबेबा माने रिजार्भ एरिया माने जेरावहाय गोथौ गोथौ जायगा एरिया बेफोरावहाय माने हान्था मेला थांनाय फैनाय राहा गैयैनि थाखाय माने सोलोंथाइ गैयाबो जायो आरो। दा बेनि थाखायनो जोङो सरकार फोरजोंबो रालायनांगोन बे जेनेबा गोथौ गोथौ जायगायावहाय गारि थांख'वा मा थांख'वा बिसोर बिदि हान्था मेला गैयिनि थाखायनो जेनेबा सोलोंथाइखौ लाफैनो हाया। हाया जायोना।
औ।
बेखायनो जोङो सरखारजोंबो सावरायनांगोन उनावहाय जेरै नोंथाङा आंनाव जेरै बायदि जेनेबा टपिक लानानै सोंदों थिग बेबायदिनो जोंबो जाहाथे सोलोंथाइया दावगालांनो हायो बेबायदिनो जोङो गिदिर मानसिफोरजों सुबुंफोरजों सोलोंथाइनिस फारसे माने दावगालांनायनि फारसे रायलायनांगोन आरो नोंथाङा देनां
आजिखालि सासे सोलोंथाइ गैयै सुबुङा माने जेरावबो जायगा मोना बिदिखौनो बुंजायो औ अफायबा थाङोब्लाबो जेनेबा मान होजाला सुबुंफोरजों आरो सोलोंथाइ गोनां सुबुङा जेरावबो मान मोनो
नंगौ नोंथां
दा आङो जोंनि आसामनि खोथा बा नर्थ इस्टनि खोथाखौनो बुंनोसै
औ
जेनेबा बिगियान प्लास इन्जिनियारिं जों जोंनि आसाम आसामावथ' जाबादि दैबाना जायो नोंथाङाबोथ' मिथिखायो आसामनि सासे सुबुं हिसाबै बेखौ जेनेबा बयबो मिथियो दायोआनो जाबादि दैबाना जायो औ
बेफोरावहाय दालां गिदिर गिदिर बानायनायफोर बेफोरो सोलोंथाइ गैयामोनब्ला मेलेम गैया जेनेबा सोलोंथाइ लानानैसो मोनसे ब्रेन्टनि खामानि मावनानैसो जेरै दालां एरि बानायदों थांनो फैनो हानायनि बेफोरखौ सोलोंथाइ गैयामोनब्ला जोङो माबोरै बानायगौमोन ना
औ औ आरो आसाम आसामखौथ' मोनथिखायो जेनेबा ब्ला आबाद मावनानै जागोन द्रा सुबुंफ्रा बांसिन दङ औ दा साहा बागान साहानि आबाद बेफोरखौ खालामनो थाखाय थाखायबोथ' सोलोंथाइखौ नांगौआनो बुंजायो आबादनि थाखाय
नंगौ नोंथां।
मोजां आबाद खालामनो गोजौ थाखोनि आबाद खालामनो थाखाय। ए ना जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ!
जोङो दा थांनानै थानोआव जेनेबा जोंनि लकेल फुदसफोरखौ माने! जोङो माने बयनिबो थाखाय थोजोबा आरोना बेफोरखौ दा जोंङो हाइ इडुकेट लायोबा बयनिबो थाखाय थोनाय जेरै आबादा जाहाथे गाज्रि जानो हाया बेफोर थाखायबो हासार एरैबो जोङो माने ओ साइटिप साइन्टिस्टनि माने हेल्प लानानै जोङो जेनबा साइन्टिसआ मारै जायो सोलोंथाइ लानानैसो नङा होनोमबा नों
औनि नोंगौ नोंथां
बेबायदि आरो साइन्टिस्टफोरनि हेल् ला नानै जेनेबा रासायनारि जेनेबा हासारनि बागै फरायना नै जोङो आबादफोरखौ जेनेबा गोजौ लेभेलावहाय माने बयनिबो थोनाय बुहुमाव बुहुमनि मानसिनिनो थोनाय। मानबा जोंनि जेबो हासार होयै माबा होयै मैगङाथ' जोंनि थाखाय थोजासे जायाना नों थां औ दा बेफोरखौ जोङो सोलों थाइ लायोबा बेफोरनि बागै जेनबा मा ओ एम्फौ-एनला जानाय मानाय बेफोरखौ मारै जोङो जोङो होबथानो हायो आरो सोलोंथाइ लायोबोला।
औ बेफोरनो।
सोलोंथाइ लायोबा एसेबाबो माने थांनानै थानो हानायनि राहाया दंथारो आरो नोंथां आं बेखौनो सानो आरो साख्रि बागाननि खोथायाबो बेनो नोंथां जेनेबा फरायनाय गैयाओमबा जोङो। मोनसे पस्तखौ एप्लााय खालामनोबा मोनसे इदुकेटेद जानांगोन नङा होमबा।
औ नंगौ औ दा सा। सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा नाथाय । इयुनाव साख्रि बाख्रि मोनहैयाब्लाबो बियो गावनि सोलोंथाइ बा रोंगौथिखौ लानानै एथसे। ब्लाबो मानि बै सोलोंथाइ गैयै सुबुंनिफ्राय।
औ।
एसे गोजौसिन मानि साननाय हनाय थानायनि थाखाय। सो साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबाबो गाव हारसिङैनो। रां आरजिनो हानायनि गियान।
गियान थायो औ एसेबाबो इडुकेटेद थायोबा माने एसेबाबो साख्रि मोनाबाबो। मो माने जब मोनाबाबो माने मोनसे मोनसे नङा मोनसे राहाया फैयो आरो।
राहा दिहुननानै लानो हायो औ फिसा फिसौबाबो जेनेबा। राहा थाबाय मानोना सोलोंथाइ। थानायनि थाखाय नाथाय सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' बेफोरबादि। जानाय नङामोन ना सा सुबुङा सोलोंथाइ लायै सुबुङा जेनेबा न' सिङाव सानबेसे हाबनानै थानो।
नंगौ दा जोङो सोलोंथाइ लायोबा गासिखौबो खालामनो हायो।
औ आरो जेनेबा । बुहुमखौ दावबायनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो।
ओ जेनेबा सोलोंथाइ थायोबासो जोङो लेंगुवेजफोरबो रोंगोन ना?
औ भाषाफोर रावफोरखौ गुबुननि राव औ गुबुननि राव।
गुबुननि रावखौबो जोङो सोलोंनो हागोन।
औ
जुदि नोङो सोलोंथायाइ गैयामोनबा नोंथ' दस्रा खान्ट्रियाव थांनानै हानायनि मोनसे पावार फैयो आरोखि। हाखाबाय नालाय सोलोंथाइ बेनि थाखाय अब्ला नोंथां
औ समाबो जाबायना नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनानै बहुत गोजोननाय मोनबाय ।
औ
औ